औ।
खोनादोना नोंथां?
खोनादों।
अ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो ओरैनो फ्रि दंथ'यो दा।
सावरायनो हागोन ना दिनै मोनसे आयदानि सायाव जों सावराय नागिरदों।
औ हागोन नोंथां।
सावरायनो थाखाय आङो फन हरनाय जादों बा
औ नोंनि नेट नोंथांनि नेटआ एसे प्रब्लेम जादों खोनानो नागिराखै।
अ नंगौ नामा।
औ।
अब्ला जोङो सावरायनोसै नोंथां।
औ एसे गोसा रायलायनो हाबावगोन नामा नोंथाङा?
गोसाखौ रायलायखादो नों थां माने अबा समाव माने बिदिनो लासै खोनाहैयो नोंथां।
हा?
माने मालाबा समाव बिदिनो लासै खोनाहैयो।
अ।
औ।
फिसा खोनाथारदो आरो एकदमबारे औ।
माने जों दा आथिखालनि थासारिजों सावरायनोसै बा जोङो आथिखालनि जि थासारि बा आथिखालाव माबायदि जागासिनो दं बा जोंनि समाजनि गेजेराव माबायदि स सोलिदों बा जों आथिखालाव फरायसाफोरा माबायदि साख्रि बाख्रिनि आन्जाद होयोब्ला आथिखालाव माबायदि जाफुंसार जानो हायो। बैनि सायाव जों माने दिनै सावरायनो थाखाय आं नोंथांजों माने बेखौ माने नोंनो हरनाय जादों फनखौ बेनिखायनो आं दिनै बेनि सायाव नोंथांनो माबा आंनिफ्राय जि मिथिनाय बेखौ फोरमायनो थाखाय आं आखायाव लादों। आङो, नोंबो जि मिथियो बिख खौ फोरमायनो थाखाय माने आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन। आ नंगौ जोङो आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा साख्रि बाख्रिनि आनजाद होयो बा जोङो फोरोंगिरिनि साख्रि बा बिदिनो पुलिसनि बिदिनो आसाम फरेस्ट बिदिनो कामान्ड' आर्मि बिदि नो गोबां गिदिर गिदिर थाखोफोरनि आथिखालाव फरायसाफोरा साख्रि बाख्रियाव खोब मुखुबै बा गो-गोख्रों नाजागासिनो थानायखौ जों नुबोदों बा आथिखालाव गोबां बिदिनो नाजागासिनो। एबा नुबोगासिनो दं। गोदोनि समाव गोबां सा ख्रि मोननो थाखाय जों गोबां नाजायोब्लाबो नाथाय गोदोनि समाव मोननो थाङामोन बा गोदोनि समाव माखासे गोबां बेले बेजे थासारिनि जाहोनाव गोदोनि समाव जि मोननांगौ फिथाइ बैखौ जोङो एकजामफोराव फास पास जायोब्लाबो माखासे जाहोननि थाखाय गोदोनि समाव मोनामोन। नाथाय आथिखालनि समाव जोंनि सोरखार, बा जोंनि माखासे साननो हनो गोरोंफोरा बैनि सायाव नोजोर होनानै बा बैखौबो जोङो माने गोदोनि समाव माबायदि जायोमोन दा आथिखालाव माबायदि बैफोरखौ माने दिनैनि समाव माने मोजां जाबाय। जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा साख्रिनि बेलायाव जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा साख्रि इकम होनो थाखाय खोब गोसो गुदुं गुदुं जानानै बा गोबां फरायसाफ्रा आथिखालाव साख्रि बाख्रियाव गोबाङै जब मोनबाय बा साख्रि मोनबाय। बिदिनो दा आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा जायफोर फरायसा साख्रि मावनो बा जायफोर फरायसाफोरा फोरोंगिरि साख्रि मावनो बिथांमोना दा गोसो होनानै फरायनानै बा इगजाम होनानै माखासे फरायसाफोरा साख्रिबो मोनो। नाथाय बिनि बेलायावबो मा खासे फरायसाफोरा साख्रि मोना। माखासे एगजाम होयोब्लाबो माखासे फरायसाफोरा मोजां फरायालासिनो आनजाद होयोब्ला जोङो जि मोननांगौ फिथाइ बै फिथाइफोरखौ जों मोनफुङा। जायनि जाहोनाव जों बार बार फेलें गोनां जायो बा जोंनि माखासे जोंनि साननाय-हनाय जेरै जों सानोब्लाबो जों मालाबा समाव माने जाफुङा जायो जुदि जोङो आ मोजां फरायनानै बा मोजां सोलोंथाइ लानानै जुदि जोङो साख्रि बाख्रिनि आनजादाव जों जुदि होयोब्लाथाय बा जोङो मोजां जायो। बा आथिखालाव जोङो ओरैबायदि थासारिबो जों नुनो मोनो दे मा माखासे फरायसा लाइमोनफोर बा माखासे उन्दै उन्दै फंबायमोना जि लामाजों थांनो गोनां बै लामाजों थाङालासिनो गुबुन लामाजों थांनायनि जाहोनाव माखासे फरायनायनि बेलायाव माने बेल बेे थासारिनि जाहोनाव सोरबा फरायसाफोरा माने फरायनायखौ गारनांगौ जादों। बैफोरबायदि थासारिफोरखौ जोङो नोजोर होनानै जों नायोब्ला थाय गोबाङै दुखु गोनांबो जायो बा जोङो साननो गोनांबो जायो। नाथाय जोङो जोंनि बेलायावबा जोङो साननो हानांगोन बा जोङो फरायनायनि बेलायाव बा जोंनि आथिखालनि थासारिफोरखौ जों बोस्रांनोबा आथिखालाव माबायदि थासारि जादों आथिखालनि थासारिफोरखौ जों नोजोर होनानै नुना नुनो मोनो जों बयबो खौसेथि बा जों बयबो साननानै बा जोंनि आथिखालनि जि जेंना बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनो नाजायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां बा जोङो जोंनि हारियाव माबायदि जेंना सोमजिदों, बा जोंनि समाजनि गेजेरनि बा जोंनि राव रायजो जानायनि ओनसोलाव जोङो आथिखालाव माबायदि नुनो मोन्दों बैफोरखौ जोङो सुबुं माहारि जानानै, बा सुबुंनिजे थांनानै थानायनि बेलायाव जों बेफोरखौ बोस्रांनानै बा जेंनाफोरखौ जोङो माने बोखारनानै जों सिगाङाव माबायदि आवगायना आवगायनो सानदों बैफोरनि बायदि साननानैबा जोङो जेंना फोरखौ बोस्रांनानै जोङो दावगानो नांगोन। बा जोङो खालामनांगोन बा जोङो आथिखालनि थासारिफोरखौ जोङो गोबां बायदि बायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाखानायखौ जों नुबोगासिनो दं जेरै जों फरायसा लाइमोनफोरा आथिखालाव जि लामाजों थांनो गोनां बिथ' थांखायाखैनो माखासे फरायसा फोरा गाज्रि लामाजों थांदो माखासे फरायसाफ्रा खोब टेलेन्ट टेलेन्ट रोंगौसा फरायसाफोरा माखासे गिदिर गिदिर डाक्टर इन्जिनियार बिदिनो बाय दि बायदि बिथिंफोराव दासिम मोजां सोलोंथाइ लागासिनो दं बा जोङो फरायगासिनोबो दं आथिखालाव सानो खोमा जे सोरबा बर' सुबुं बा सोरबा मा होनो बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायबा लायनो माखासे बिजोंनि बा फरायसाफोर जों एखे रोखोमै फरायजाबनो हाया नाथाय बियो नङा आंनि साननायनि बेलायाव जोङो गुबुन बिजोङानो जा गासै बिङावनो जा अब्लाबो माखासे समाव सोलोंथाइनि बिथिङाव माखासे जेरै इंलिस बर' बेफोरबायदि जायोब्ला मालाबा समाव इसे प्रब्लेम बा जेंनाजों सोमजिनो गोनांबो जायो नाथाय बेफोरखौ जोङो सानाबालानो जोंनि नाजानाय बा जोंनि सेस्था जोंनि गोख्रों माने फरायनायनि गेजेरजों जोङो साक्सेस खालामनो हायो बा जोङो रोंनो हायो जुदि जोङो। गंसे साइकेलखौनो जों जुदि बा जों उन्दै समाव जों गंसे साइकेल जोंबो जे बा सला यनो गोसो जायोबा जोङो फासआव जों सलायनो हाया जायोबा जोङो बार बार बा बै साइकेलखौ स लायनोब्ला जोङो गोलैनानै माखासे माखा आथिं आखाइफोराव माखसे माने गाहेल बा जोङो माने दुखु मोननांगौबो जायो बिनिखायनो माने जोङो साइकेल सालायनोब्लाबो बा साइकेल रोंनोब्लाबोजों माखासे सोलोंनांगौबो जायो बा जोङो खस्थनि गेजेरजोंसो जोङो साइकेलखो बो जों सलायनो हायो माने बिखौ माने बि बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय जों माखासे खामानिफोरखौ जों मावनोब्ला गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो माखासे खामायनि बिथिं फोराव जों जाफुंसारगोन बा जोंनि आथिखालनि समाजनि बिजोंफोरखौ जों बोस्राङनोबा माखासे गोबां ख स्थ'यै जों खामायनो मावनांगोन बा गोबां जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों खस्थ'यै खा मानि मावनांगोन बा जोङो खस्थ' जों खालामनांगोन बा जोङो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजानांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। बा जोङो बैफोरबायदि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै जों आथिखालाव मााबायदि खामानि मावनाया साबसिन जागोन होनना सानो नोंथाङा?
ओम नोंथ' जे बुंनांगौ बुंलांजोबखाबायनो नोंथाङा ओ आथिखालनि जुगावहाय ओ जिखुनु प्रब्लेम जादों ओ समाजनि जाहाथे ओ बेफोरो दायो बुहुत माने सिगांनि साय बुहुत सोलायनायखो जों नुनो मोनगासिनो ओ बिनि गेजेरावनो ओ जिखुनु जों फरायनायनि बिजोंजों बुङो ब्ला ओ गासैबो माने ओ फरायसाफोराहाय मोजाङै मोजां फरायलाङालासिनो सोरबा सोरबा गा ज्रि लामायाव थाङो नङा होमबा नोंथां।
औ
ओ बैफोरो माने ओ मोनसे ओ जिखुनु जों ओ मा होनो बेखौ ओ जि निसा बुस्थु जानानै सोरबा गाज्रि लामायाव थाङो ओ बैफोरखौ जा लायालासेनो जायालासेनो जुदि जोङो गावनि थांखियाव गो सो होयोब्ला ओ मोजां जायो आरो आरो ओ आजि खालि ओ आजिखालिथ' नङा जेनेबा सिगांनिफायनो जोंनि ओ समाजावहाय मोनसे जायो जेनेबा सोबनियावबो जायो जानाया खिन्थु जोंनि बर'आवहाय बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनो आरो जेनेका जोङो ओ फरायनायफ्रावहाय ओ जोंनियाहाय गोरिब जेनेखा जों नांगौबायदि जोंनियावहाय ओ ओ जेनेखा जोङो फरायनो सानोब्लाबो फरायनो मोना ओ ओ रांखावरिनि प्रब्लेम जाहैयो उनावहाय जेनिउखा जोङो सोरबा मोजां फरायसाफ्राबो फरायदोंबाबो फरायनो सानदोंब्लाबो जोंनाव बै थांखिसिम मोनहैनो थाखाय जोंहा बुहुद उसुबि सोरनियाबा गोलैना थायो जाहाथे ओ बैफोर खो उम जोंनि समासावहाय दायो दाजाथों इदि सानो आरो ओ इदि जानाङा ओ खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो ओ फरायनांगौ आरो मानसिया ओ दायो आरो सि माने बेफोरो जायो जानाया अब्लाबो उम सोरबा सोरबा बेफो फोरनि गेजेरजों फरायनो हायो सोर रोङाबा हाया माने आथिखालावथ' मिथिखागौ नोंथाङाबो मोनसे ओ स्कुलनि फिसा एबा मोनसे दिप्ल'मा एबा मोनसे ओ फरायनायनि डाक्टार इन्जिनियार फरायनायनि ओ रांफ्रा बेसेबां थाङो नोंथाङाबो मिथिखाग औ जानांगौ बिनि थाखायनो सोरबा सोरबा गोरिब ओ गथ'फ्रा एबा गोरिब मानसिफ्रा बैफोरखौहाय फरायनो हाया बिनिखायनो सोरबा सोरबा ओरैनो थानांगौबो जायो आरो फरायनानै गथ'फ्रा ससेसिम फरायनानैल' थानांगौ जायो गाव गावनि थांखिसिम मोनहैजबोलासिनो आरो ओमफाय गाज्रि लामाजों थांनायखौथ' अ गावसोर ओ जेनेबा फाल्थु जाखायो सोरबा सोरबा ओ इदि फराय ससे आद्रा खेद्रा फरायनानै ओ फाल्थु जायो सोरखौबा सोरखौबा अबायदिनो बिरि सिग्रेट जुमाय बायदिसिना लोंनानै इदिनो निसा बुस्थु जानानै माने बांसिनानो सोरबा सोर सोरबा गाज्रि जायो आरो माने है जोंहालाय जेबो गैया बिदि फरायला माला होननानै ओ ओ एबारनिफ्राय आं दिसो जासिगोन गाज्रि लाइनाव थांसि। जेन इफोरबायदि माने साननाय फैयो सोरनावबा बिदि साननाङा आरो मानसिया ओ जाय जाय थांखिखौ फरायदों बे माने गावनि गोसो बायदि आरामनो फरायनांगौ आरो जि थांखि ओ लानानै नोंङो फरायदों बै थांखिखौ नों होसोथारनांगौ आरो माने बिमा फाफानि बाग गैबो साननांगौ न'खर फेमिलिनि बागैबो साननांगौ मानोना नोङो ओ इसोरनिफ्राइ गासिबो सानबासोना माइनाव मोनसे ओ अ माथो आं इदि बिदि लामाजों थांबासो आं बिदि मोजां जाहैनो हागोन अब्ला आंनि फेमिलि इखौहाय आं इसेबां खालामनो हाग गोन होननानै नों निजे साननाय जायो आरो जोङो मोनसे मोजां लामाजों थांनोबा आरो बेनिखायनो आं इदि सानो आरो ओमफायो उम दा जोङो ओ जौगानायाव बुङोब्लाथ' जा जोंनियाहाय ओ आ बर'फोरा लासै लासैनो जौगाबोबाय दङ होननाय नुदों आरो जोङो माने दा लासै लासैनो ओ फरायनाय फ्राबो जोंनिया साख्रि बाख्रिनियाबो एसे बांबोगासिनो ओ साख्रि बाख्रि मोननायफ्राबो बेनिखायनो ओ जोंनि जिखुनु फरायनाय एबा जि थांखि लादों बेफोरो गासैबो गाव गावनि थांखियाव होसो जानांगौ आरो जेरैखाय साख्रि लानोबा नोंथाङाथ' बुंखादों साख्रि लानोबा मोनसे ओ गावनि दायथ' एबा मोनसे ओ मा होनो पुलिस आर्मि खारोबा माबायदि जोंहा खस्थ' मोनो माबायदि जों खस्थ' खालामनांगौ बैफोरखौ माने ओ जोङो बुजिनांगौ आरो खस्थ' खालामनानैसो मानसियाहाय मोनसे ओ
मोनसे थांखिखौ जाफुंहोनो हायो आरो नोंङाथे खि ओरैनो मोनबाय बेफोरबायदि नङा आरोना नोंथां आं बेफोरखौननो साननानै जोंनि बर' माने ए जेखुनु समाजावहाय जौगानायखौ नुनो मोनबोदों आरो मोजाङै मोजां दा लासैनो जौगाबोगासिनो आरो साख्रिनिफ्राय हक फरायनायनिफ्राय हक ह मोजां मोजां दिप्ल'मा लानायनिफ्राय ह खिन्थु बुहुत माने ने खमखौ डाक्टर इन्जिनियारखौ नुनो मोनो आरो बेफोरफोरखौ
अब्ला नोंथाङाहाय सिगांनिफ्राय आरो